हेल
हेल नोंथां औ खोनादोंदे नोंथ नोंथां मा खामबाय दं नोंथां? औ खोनादों दे।
दङ
औ। खामफोर जाबायबा नोंथां?
जाबाय।
औ। आंबो जाखांबाय नोंथां। नोंथाङा मा ओंख्रिजों जाखो?
ओंख्रिया आं आंना माबामोन अमा आमफ्राय आलु टमेट
औ खबरफोरा मोजांबा नों आंबो दालिजों आलु भाजा आमफ्राय दाउ ऐ इदि जादों आरो।
औ औ गोथावानो खबराथ सानो।
औ आं नोंथांखौ कल खामनायनि जाहोनानो जाबाय आं मोनसे आयदासो बुंनायदोंमोन आरो आयदा लानानै फैदोंमोन आरो जोंनि गाननाय जोमनायनि फाय जोंनि गाननाय जोमनाय जों मास समाव माखौ मायाव जों मा अ बिखौ नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन ना।
औ आङो एसे आंनि मिथिनायफोरखौ बुंनोसै आरो जोंहाथ औ जोंहाथ खोनागासिनो दंखायो ना। जोंहाथ बर'फोरा। गोदोनिफ्रायनो ना आजौ आजौनि समफोरनिफ्रायनो जोंनि ओ बिमाफोर आबैमोन आनैमोन आबौमोन ना बिसोरथ गोदोनिफ्रायनो बिदिनो जोंहा माबानिफ्राय गावनो खुन्दुं लुनानैहाय गावनो आगर एरनानै दखना दायो। फास्राआ दायोना जोंहा गोदोनिफ्रायनो। बेबायदि जोंना ओ आदब खायदाया दंखायो आरो जोंनि जोंनि हारियावहाय। ओमफ्राइदा बे बे आदब खायदायानो फिरिनिफ्राय फिरि जोंनावबो बाग्लायबोदों। ओमफ्राय बादलायबोनानैहाय जोंहा। ओरैनो जों बांसिन गाननायाथ जों गोमोखौनो गानोना। गोमो गोबां दा दायो। दा ओरैनो थानाय समाव जिखुनु दखना गाननानै थाया मानो थायो ओमफफ्राय दा जोंहा हाबाफोराव ना। दखना दखना गोमोबो हायोमोन ना हाबायाव जोंहा हाबा गानोबा हाबायाव।
औ औ दखना थावसि आरो आगोलनि दिनाव दखना थावसि औ।
बिदिनो।
दानियाथ बांद्राय दख खना थावसिखौ नुनो मोनला।
औ नुनो मोनो ना
औ औ
आरो जोंहा मोसानाय मुसुरनायावथ' जोङो ओरैहाय जिरबायाव जोङो आर'नाइ लायो गांसे ना गोथां गोथाङानो जा गोजायानो जा आरो जानजियावबो जोंहा खायो।
औ जोंहा बैसागु मोसानाय होनोब्ला जोंहा बै बैसागु मोसानायाव दख'ना गोमो बिद'न बिनिफ्राय गाननाय गोजा ब्लाउस बा गस्लाया जोंनि गाननाया बिदि बिनिफ्राय जोंहा जान्जियाव खानो थाखाय आर'नाइ गोथां फास्रा गोजा बेनिफ्राय खानायाव बिबार थुबाय गो जा बिबार गोजा खाफालाव फो था गोजा बिदिनो आखाइयाव आसान गानो आरो आरो हौवाफोरनिया हौवाफोरनिया गामसा गोथां बिदिनो गस्ला गुफुर आरो दानिया थ' ओंखारदों मोनसे बे कट बायदिना अ औ आर' नायनि बिखौ गानो दानिया आरो आर'नाइ लायो आरो बिदिनो औ
गाननानै मोसायो ना बैसागुफोराव मोसायो फालियो ओमफाय आरो इदिनो जों बागुरुम्बाफोर माफोर मोसाबाबो ना
ज' जों बाग खेराइ मोसानोबाबो जोंनो बिदि दख'नाखौनो नांगौ जोंनो बि दख'ना फास्राखौनो जोंनो नांगौ जायो।
खेराइयावबो गोजा ओ गोमो गोजा ओमफाय जोंहा ओ बागुरुम्बा मोसानायाव जान्जियाव खायोमोन ना। जान्जि
औ।
जान्जियाव खानानै गोदोनायाव गोदोनायाव लायो।
औ गोदोनेव औ।
औ सिखिरि बायदि जोङो ओरै खालामोना।
औ।
औ ओमफ्राय आरो दा जोंङो दाहाल थुंग्रि मोसाबाथ आलदा ना। जोंहा दख'नाखौ एसे फ्राद खो दाहाल थुंग्रि मोसाबा
औ औ।
औ दख'नाखौ जों एसे फ्रात फ्रिट गान्नानै लायो। नङोना नङा? खाफ्रि गान्नानै लायो ओमफ्राय जोङो दाहाल ओमफ्राय थुंग्रि ना बानायनायनि बेखौ लानानै मोसायो बिदिनो आरो जोंहा बैसागु प्रावबोना दानिथ खम जालांबाय। गोदोनि समाव बांसिन खाम सिफुं लानानैहाय ओंखारोमोन्ना। ओंखारनानै जोङो न' न' गिदिङो दामो मोसा थायो। ओमफाय दानि जुगावथ' जोंहा ओ माबा ओंखारबाय ना साउन्ड बक्स ओंखारबाय माइक्र फन ओंखा-ओंखारबाय
औ औ नाथाय आं आं सानो आरो जोंनिया बेफोर साउन्ड बक्स जों दामनायनि थाय जोंनिया गोदोनि खाम, जथा, धल, सेरजा, सिफुं बेफोरजोंनो जोबोद मोजां जायो आरो। दाबो बांद्राय ए गोमालाङाखै। दाबो दङ अ खायसे खायसेयाव बारा गैला खायसे खायसेयाव दङ। बिदि आर'। बिदिनो जोङो बिदिनो खा-खाम, ज दा सिफुंखौ ला थाय दङ आरो बिदिनो। बिदिनो ज सेंग्रा सिख्ला, बोराय बुरै, गथ' गथाय लोगो नांनानै ज मोसानो ओंखारो गोमो गोजा बायदि गान्नानै जोङो। बिदि गाननानै जोङो मोसानो ओंखारो ज ज गामियाव। ओंखारनानै थाङो आरो। ज नो मिलायनानै। जोंहा आरोथ जोंहा नाबो गुरनो थाङो आं दा बुंनोसै आरो मोनसे जोंहा ना गुरनायनि सायाव ना गुरनायाव जों मा बाहायनाय जायो? बिखौ जोंहाथ' ना गुरनायाव बाहायनो थाखाय थ' जोंहा दङ जे दङ ख' जेखाइ बेफोर जोंनो जेखाय खबाइ जेखाइ आखाइ खबाय थ आगोलनिनो जोंनो जेखा खबायाइखौ नांखागौ।
नांखागौ औ।
गोदान गोदान जे आरो जे आखाइफोराबो गोबां प्लास्टिकनिबो ओंखारदों होनना खोनानो मोनदों आरो।
औ
औवाजोंनो बानायनाय जे खाइ खबाय बेजोंनो ना गुरो आरो आगोलनि मानसिफोरखौथ‌ आरो बुंनो नां खाया बेसेबां गोरोंखामोननो। दानियासो बांद्राय ओंखारला ना गुरनोबो थांनो नुनाय मोन नुनो मोनला बायनानै बांसिन जायो आरथ मालाय आगोलनि बोराय बुरै फोरा मालाय ज जनो लोगो नांनानै जेखाइ खबायाइ गैयाबाबो आखाइजोंनो ना हम
औ औ नंगौ।
जेखाय खबाय लायो
औ।
सेनजो सेनाव खखा खानानै
खखा सायो। औ।
हमनाय ना हमनो हानाय
ओ मा होनदों?
ओ
मा होनदोंमोनथाय? खेबसे बुंफिनगोन ना?
नोंथां नोंथांमोननिथिं होनदो आं नों थांमोननिथिं मादि ना हमो? मानसिफोरा जोंनिथिं आरो बिदि अ बुं बुं नोंथां।
औ जोंना बो सिगांहायना सिगां आं उन्दै समावहाय माने ओरै दै रान राननानै फैबा ओरै थेलायनानै थेनानैहाय हमोमोन आखाय गोजायैनो। दैखौ थेनानै फायो गुरोबो नाथुर गुरो फायो खांख्राइ हमो साम' खनो ओमफाय नाबो गुरो ओमफाय दा खम लांबाय आरो खम लांबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा दा बांसिन दैयाव मुलि सारनानै होयो ना आरो खारेन्ट होयो जे सा आरो बिदि हमसै आरो ना गुरनायफोरखौ खमानो नुसै। दाबो दङ दंनाया। माने मानसिफ्रा बारा ओंखारलिया आरो बिदिनो ओमफाय सिगांना फ्राबो बिराद मोनसोयोमोन‌। दैयाव बिराद ना मोनोमोन जों उन्दै उन्दै समावहाय। अखा बोथोर फैबाथाय खखा साना स फाननानै दोनबा बिराद बालथिंफा बालथिंफा मोनोमोन आरो ओमफ्राय दा नाखौ खौ नुनो मोनला बेबायदि गालांबाय।
औ।
थेवबो एफा एनै दाबो बोथोर फैबा जोंनो माबा आफाया माबायो आरो खखा हेब हेबहोयो गाव हेबाबाबो खहा हेबहोनानै ओमफ्राय माबा जे खखा सायो
ओमफ्राय
आरोथ' जोंनिया हाखर दैखर माबा माबि हाखर एबा दैमा बिदि थाबाथाय थाबाथाय जोंहा थेनानैबो दंग'फोरखौ थेनानै दैखौ सारनानै ना हमो बिदि हमो आरो जोंनिया बिदियैनो हमो बालथिंफोरजों नाफोरखौ सार नानै नाखौ हमो आरो ज' लोगो नांनानै। नोंथां मोननिजा बिदि दै सारनानै ना हमो ना हमा?
बिदि खालामोमोन सिगां समफ्रावहाय ओमफ्राय दा नुनो मोनला दा ना हमनायखौनो नुनो मोनला आं ज' ज' हमनायखौनो माने नायानो उम गामियावथ' नायानो गैला नायानो।
औ खम जालांबाय नाफोरा नाफोरखौबो बारा मोननो थांला औ। औ।
अब्ला दोनथनोसै ना?
मा होनदों नोंथां औ दे होमबा बिदिब्ला जोंनिया समाबो जानानै फैबायना नोंथां।
औ औ।
उनाव लोगो मोन फिनसिगोन। औ दे बिदिब्ला गोजोन्थों।